हेलौ
औ नोंथां।
औ नोंथां
खोनादों ना?
खोनादों नोंथां नोंथांनिखौ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां आं दायो ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला माने मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन बे टपिकआनो जादों मागो दंमांसि सावरायनो हागोन ना नोंथाङा?
अ आंथ' ओरैनो दङ नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथां
बिदिब्ला जागायनोसै नामा नोंथां
अ जागायजागोन नोंथां
औ मागो दमासियाव नोंथाङा मागो दमासिनि बागै मा मोनथिगौ आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
अ फोरमायना होनो हागोन नोंथां
औ
मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ' जों ओ बर'नि मोनसे फोरबो होननानै बुंनो हायो ओ बे फोरबोआव ओ जों बर'फोरखौ फिथा ओ एन्थाब बैफोरबायदिखौ बानायनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो
औ औ औ औ नंगौ नोंथां
मागो ओ मागो बा दमासिनि सानसे सिगां सिगांनो बर' आइजोफ्रा ओ एनथाब बा फिथा मागोआव जानो थाखाय ओ सानसे सिगां बे माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दोनो आरो बेबायदि बिदिनो ओ बे एनथाब एवनायाव नांगौ गौ जानाय नारेंखल फिथाइ बा सिबिं बा सेनि बा आ गुर बैफोरबायदि एन्थाबवनायाव नांगौ जानाय मुवाफोरखौबो आइजोफोरा सानसे सिगांनो बुथुमनानै लायो आरो मागो दाननि सेथि सानखालि ओ बेखौ फुंबिलि समावहाय सावनायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव ओ मागोनि सानसे सिगांनो सावनायखौ नुनो मोनो ओ जायगा लायो जायगा दा बे गुबुन गुबुन जायो ओ जोंनि ओनसोलाव नाथाय ओ मागोनि सानसे सिगांनो बे फिथाखौ ओ देनाय जायो हरावहाय आरो बे फिथा देनाय समाव ओ जोङो अन गुन्दै खालामनाय समाव ओ गाहेन बा उवाल बा दिंखि बा ओ कारेन्टनि ओ गेब्लेहोग्रा मेसिन बेफोरखौ बाहायनायखौ नुयो बे उन गुन्दै देनाय समाव आरो बिदिनो ओ बे अन गुन्दैजों जोङो एन्थाब बा सिथाव बा ओ नालेंखरनि लादु ओ बैफोरखौ ओ जों मागोनि समाव बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेबायदिनो मागोनि सेथि सानखालि फुङावहायनो बयबो जयै सिखारलायनानै ओ बेलांगुर सावनाय ओ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो ओ बेलांगुर होनोब्लाथ' ओ जोंनि ओनसोलाव गामिनि सेंग्रासा बा ओ लावखार गथ'फोर ओ बै नो बा बैसोरनो ओ दैमा सेराव बा दंग' बा ओ फुख्रि सेरावहाय बे बेलांगुरखौ खुंनायखौ नुनो मोनो बे बेलांगुर खुंनाय समाव ओ जोंनि ओनसोलाव औवा गोथांखौ खुन्थिया गायनानै थालिर बिलाइ गांखं गोरान बा गय बिगुर गोरान बा माइ जिगाब गोरान ओ बैफोरखौ होनानै ओ माइ ओ बेरगुर खुंनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बे बेलागुर सावनाय हाबाफारियाव ओ फिथा बा एनथाब सानसे सिगां देनानै लाखानाय फिथाबा एन्थाब बे खौ होनानै खुलुमनायखौ ओ जों नुनो मोनो नोंथां आरो बेबायदिनो बेलांगुर सावखांनायनि उनाव ओ दैमायाव दुगैनानै न' फारसे फैफिननायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बोराइ बाथौनि सेराव ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ मोजाङै मोजां ओ बे मासआ थांथों ओ बा ओ बोसोर गोदानाव फैनाय बेरामा रावनावबो दा नांथों बेफोरबायदि साननानै ओ साइनि सेराव आर'ज गाबनायखौबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफ्रायनो ओ फिथा सौराइ बा ओ एन्थाब बा लारु बेफोरखौ न'खर न'खर थांनानै जालायनाय बा ओ मागिलायनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलाव नोंथां आरो बे मागोनि समाव ओ जोंनि ओनसोलाव न'खरनि गारजेन बा बिफा ओ बे बिफाया गय बिफां बा नालेंखर बिफां बा थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बायदि बायदि फिथाइ थायग्रा ओ बिफां ओ बैफोरनि गुदियाव बा गुदियाव गय माइहुं माइहुंनि माइ बायदि जि गाब आरो थाराय बेफोरजों जोङो बि ओ गय बिफां होननानै गय बिफांनि बुरदियाव खानायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ फैगौ बोसोराव अ फिथाइआ मोजाङै मोजां थायो जेबो रुङा बा ओ नस्थ' जाया बेखौ फोथायनानै बे ओ माइहुंनि माइ जिदाबजों खानाय बा थायजों खानायखौ जोंनि नाथाय बे फोरबोआव बांद्राय ओ रंजानाय बाजानाय मोसानाय मुसुरनाय बिदि नुनो मोना खालि जों बे फोरबोआव ओ फिथा जानाय एनथाब जालायनाय ओ बैफोरखौल' नुनो मोनो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां ओ। नोंथांमोननि हालामावलाय ओ मागो बा दमासि फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो नोंथाङा ओ फोरमायथिनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। जोंनावबो बिदिनो मागोनि मागोखौ पुस दाननि जोबनाय खालार खालिजों मागो दंमासि खालामो। आजिखालि आइजो माहारिफोरा फुङावनो सिखारनानै माइरं एबा माइब्राखौ सोमना दोनो सोमना दोननायनि उनावहाय बेखौ एसे दै सर' होखांनायनि उनावहाय उवाल एबा गाहेनाव गुन्दै खालामनानै लायो बेनि उनावहाय आइजो माहारिफोरा फुङावनो सिखारनानै अरदाबाव फिथा थाब थावनि लारु सि सिथाव बायदिसिनाखौ बानायो। बेनि फुङाव फुङावहाय मोनाब्लि मोनाबिलि समाव फुंनि सोरांसे समाव जोङो बिदिनो गामिनि सेंग्रा गथ'फोर लाइमोन फोरा ज' जानानै बेलागुर सावो बेलागुरखौ जोङो ब साननै बा सानथाम सिगां बानायग्रोनानै दोनखायो बेनि उनावहाय जोङो बेलागुरखौ सावो। बिदिनो दहाय नोंथाङासो बुंखांबाय बेला खुर सावनायावबो जोंहा गोबां नेम दङ। बेलागुरखौहाय जोङो औवाजों बानायो। बेनि उनावहाय औवा गायखांनानै जिगाब बिदिनो थालिरनि दना बायदिसिना होनानै जों बेलागुरखौ बानायो फुङाव सिखारनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां लोब नानै बेलागुरखौ सावो बेलागुर सावखांनानै जोङो बिदिनो न'आव फैनानै फिथा सिथावफोरखौ जाफैयो बिदिनो नेक्स्ट अखानायैहाय जोङो से खालार जाबा दुगैस्रां लोबस्रां लोबनानै गामिनि गावनिख्रुइ देरसिन जानायफोरखौ मान सनमान होयो एबा न'खर न'खर थांनानै बोर लाहैयो बेबायदिनो जोंनि हालामावहाय मागो दमासिखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे गय बिफाङाव ओ बेफोरबायदि माइहुं बा माइ जिगाबजों खानाय बा थारायजों खानाय नेमा दंना गैया नोंथां
औ नोंथां बेबो दोङो जोंनिया मागोनि जेब्लाहाय जोङो फिथा सिथाव सावगोन ना बेनि सिगाङावहायनो मोनाबिलि समावहाय जोङो न'खराव आइजो माहारिफोरा जेराव बिफांफोरा गय गय बिफांफोरा फिथायाइ लायनो फिथाइ थायनो लानायाव मोजां जायो जेनेबा जोङो बेबायदिनो फोथायनाय दङदि माइ जिगाबनि माबाखौ गयाव खायोब्ला जोंहा गयफोरा बुरजा फिथाइ थायो होननानै फोथायनाय दङ जोंनावबो बेखौ खायो
औ नों थां आरो बेनि अनगायैबो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोथायनाय दंबावो बे बेलांगुर सावनाय समाव ओ औवा गोथां जे गायो बे औवा गोथांखौ ओ सावनायाव खामजोबाब्ला बे औवा गो नि औवाखौ ओ लानानै फैयो ओ लानानै फैनानै गय फिथाइ थायनो रोङि जों जायखौ खांखिनि होननानै बुंनाय जायो बे खांखिनि गय बि बिफाङाव ओ बे खामखोन्दा औवाखौ आलायनानै दोनोब्ला फिथाइ थायो होननानै जों फोथायो नोंथां नोंथांमोननि हालामाव बिदि फोथायनाय दंना गैया
औ निस्सय जोंथां जोंनि हालामाव बेबायदि फोथायनायाथ' गैया जानो हागौ नोंसोरनिखि बेबायदि फोथायनाया दङ नाथाय आं दिनैसिमबो जोंनि हालामाव बेबायदि खालामनायखौ नुफेराखै आरो नोंथां
औ नोंथां बेबो मोनसे मानो होनोब्ला जायगा लायै जायगा ओ नियम बा नेमखान्थिफ्रा आलादा आलादा जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनसे ओ जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोथायनाय दंबावो ओ मागो दमासिनि समाव बे बेलांगुर खुंनाय बा बेलांगुर सावनाय हाबाफारियाव सोरबाफोर साख्रि बाख्रि बा सोरबा आ बिसि फिसाया हाबा जाखांनायनि उनावबो गथ' गथाय मोनाब्ला ओ बे बेलांगुरनियाव बेलांगुर सावनाय समाव बोर बियोब्ला मोनो बा बे लावखार जायफोर लावखार बा गामिनि सेंग्रा बिसोरो बोर बिनानै होयोब्ला आ गथ' मोनो बा साख्रि बाख्रि मोनफुंङो होनो माने ओ फोथायो जोंनिखिजाय नोंथांमोननिखै बेबायदि फोथायनाय दंना गैया
औ निस्सय नोंथां जोंनिखैबो बेबायदि फोथायनाया दङ बेबायदिनो जायहा न'खराव हाबा जाखांनायनि उनावहाय उम बिसि फिसाया गथ' मोननो रोङाबोला बेलागुर सावनायाव बोर बियोबा मोनो होननाय फोथायनाया जोंनि बिखिबो दङ नोंथां
अ नोंथां अ बिदिब्ला आरो नोंथाङा मागोनि बागै ओ ओं गुबुन माबाफोर मिथिबावगोन नामा नोंथां
औ मागोनि बागै जोंऔ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो जेरैहाय जोंनिया मागो होनोबा मागोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे रंजानाय फोरबो मागोआव जों बयबो गथ' गथाय बोराइ बुरै बयबो बिदिनो रं जानाय लायो जेनेबा जोङो बोथोरनि खनसे माइ आ बाद मावखांनानै पुस दानजोबनाय लोगो लोगो जोङो मागो दमांसिया फैयो बेवहाय न'खरनि गासैबो रंजा बाजायै जोङो मागो फोरबोखौ फालियो
नंगौ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला बेखिनियावनो ओ मा होनदों नोंथाङा
नोंथाङा मागो दमासिनि बागै मायबाफोर मोनथिबावोबा एसेसो बुंजागोन ना नोंथां
अ आं एसेबां मायने ओ मागोनि बागै ओ मोनथिया नोंथां ओ ओ बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा
औ नोंथां जोंनाथ' दा समाबो जाबायानो बारा एसे समबो गैया नालाय नोंथां
नंगौ नोंथां दोनथ'नो हासिगोन
औ बे उनफोराव लोगो मोनसिगोन नोंथां
लोगो मोनगोन उननि समाव नोंथां
औ दे होमबा नोंथां औ दे